औ आब'।
औ ओ बिनानाव मा खालामदो। अअ दे दा जोङो माने दावबायनायनि सायाव सावरायनोसै आरो टपिकखौ जोङो दावबायनायनि सायाव लानोसै आयदाखौ।
औ जागोन दे।
औ नो दा नों बिनानावा दा माबे माबे जायगायाव ओरैनो दावबायनो मोनखो?
आङोथ' गोजान जागा बुंनो थाङोबा गोदान गोदान थांखांबाय। गोबाव जाबाय आरो थांनो मोननाया। औ
ए ओ
जोङो माने फरास सालिनिफायनो थांदोमोन।
अ माबे ओरैनो माबे? खौ नायनो थांदोंमोन?
माने जोंनिया मोनसे माबा जादोमोन प्रग्राम जादोमोन आरो मोसानाय दिन्थि बुंनाय माने गावबा गाव हारिनि मोसानाय दिन्थिफुंनाय जादोमोन आरो। बेयाव थांदोमोन ओम बागुरुम्बा सानायखौ दिन्थिनो थांदोमोन जोङो।
अ मोजाङानो दे।
माने बेज बे मोसानायखौ जो जोङो राजेस्थानावसो दिन्थिनो थांदोमोन। ओमफाय राजेस थानाव थांग्रोबाय बेयाव दिन्थिखांनानै फैनानै दिल्लीयाव थाफैदोंमोन आरो जोङो गोद दान दिल्लीयाव माने खोनसे लागैनो जोङो मोननै जागा गिदिंनाय जाबाय आ गोजान जागायाव थांनो मोनदो बायदिबा दा आब'आ ओमफाय मा मा जागायाव गिदिंनो मोनखो?
आंथ' दा दामानि माने जेरावबो थांथ'वाखै आरो। हो दा जेरावबो खै आङो। ओरैनो खाथि खालायावलाय थाङो। जेने दा पार्कफोराव थाङो आरो।
उम मा मा पार्क दं आब'मोननि खाथियाव ओरैनो मा नाम?
थियाव नै तामुलपुर पार्क होनना बुङो। बेयाव दा नाम होथ'नाय जायाखै तामुलुर पार्क होनो आरो। बेयाव थांबाय। आरो बिथिंजाय ओ बेहायथ' ओरैनो जेबो गैया। ओ दाउसिन दाउलाबो जेबो गैया मोन ने ओ बिबारफोरखौ साजायना दोननाय दोङो जोबोद समायना नुयो आरो। ओ बिबार साजायनाय दङ दंफांफोर गायनाय दङ लारि लारि। दिनो औ गिन्दि गेन्दा बिबारफोरखौ मोजाङै साजायना दोनदों आरो। बेयावनो माने मान सिफ्रा थाङो आरो सम सम। ओ रुबिबार बाथ' माने बेयावनो बुंफबजोबो गथ'फोरा गेलेनायबो दङ नालाय।
औ
ओ दान आगैमोननिथिंजाय ओ जेबो नायथावना जायगा गैया नामा?
जोंनिथिंजाय नायथावना जागा दोङो दोंनाया बे माउजि पार्क होननाय दोङो ना मोनसे जागा
औ दा गोदान खुलिदों होननाया?
ओं ओं
ओ अ'
बेयाव मोजां आरो बि जागाया
अ' ओरैनो मा मा दङ बेहाय?
बेहाव ओ ओरैनो माबा दोङो उम गथ'फोरनि गेलेग्रा ओमफाय लोगोसे ओज जानो हाग्रा मोनसे रेस्टुरेन्ट दोङो। ओमफ्राय ओरैनो जागोन नाथाव थाव फट' साफायनो हानाय जागादों आरो दै दैनि गेजेराव दलं बानायनाय दङ बियाव ओमफाय गेजेरावनो न' बानायनाय दङ बेयावनो गोबां मानसिया ज जहैबाय थायो।
औ गोदान होनना मिथियो खिन ओ गोदान होनना मिथि थियो दासिमबो माने थांनाय जाया खै आरो आं जाथ'वाखै
उम उम
उम सम मोनो ब्ला खाबु मोनोब्ला मोनहैगोन औ ओ ओं
ओमफ्राय ओ खोना आंबो थांयिआ गोबौआनो जाबाय दे।
अ ओ खाथिब्लाबो माने समनि आंखालाव थांनायानो जाया नालाय ओ ओ दानिया समखौसो समखौसो नायो नालाय
उम
फोर खाबु मोनोब्ला गोन होननानैै बिदिनो थांनाय जाया आरो आंबो
औ
उम
आब'आ ओरैनो दा गरम बन्द' जायोबा अबे बेरायनो सानदो?
दा आङो ओहो बिदिनोथ' साननायाथ' गोबां सानो खिन्थु जा फुङासो आरो दा थांगोन होनना सानदोंमोन आं ओ हिमालयफोरावबो आरो ओम सुकिफोरखिबो‌ दा जानाय नंथ'ला आरो दा दैज्लाङानोथ' माइ गायनाय बहर जागोन नालाय ओ सोलाबनायानो नङा माने न'निफ्राय ओं खारलांनो टाइमानो मोनैबायदि समखौनो मोना दा नायनोसै बे सेबां माने ओ माबागोन ओ सोलाबहैगोन
दैज्लाङाव आरो बांसिनानो सम मोनखाया माइ गायनाय बायदिसिना थायोना
औ औ
समखौनो मोननो नागिरखाया
मोना दा बेरायनोल' होननानै बुङोब्ला आरो ओ इदिनो दैज्लां बोथोराव बांसिन बेरायनाय जाया नालाय बिनो आरो उम ओजोंहायलाय माबाफोराव अरुणाचलफोरावलाय थांजायो। औ औ बिथिंजाय खिन्थु दा जोंफोरबायदि आरो बहा
गोजां गोजां बोथोराव थांबाथाय आराम मोजांसिन जायो आरो
औ
उम मोजांसि सिन जायो गोजां बोथोराव थाङो बा
औ
ओमफ्राय दा माखा खालामनो आब'आ?
आङो दा दङ दे ओरैनो मानास मानासाव थांफेरबाय नामा आगैया?
आं मानासाव थांफेराखै।
अ अ मानासाव थांगोन थांगोन होनै होनैनो माने समा बारलांगासिनो दङ आंना। ओजोंहाय लोगोबो दङ नालाय बे लोगोआ लिंहबाय थायो। आंहासो खम होनो हा हाया जाहैयो औ
मानासाव थांबा आरो गोबां बायदिसिना नुयोना जुनारफोर
औ जुनारफोर नुयो। मबाइलफोराव नुनानैनो माने नायनो गोसो जाबाय थायो आरो आङो ह उम।
मोजाङानो उम।
औ।
आंबो सानसे थांगोन सानदो र' मानासाव उनफोराव।
अ अ थांगोन र' आंबो लोगोनो बुंहरबाय थादों आङो थांगोन थांगोन होननानै खिन्थु थांनायानो जायाखै दा थांगोन र' सानसेबावबो थांगोन माने ओजोंहाय उम।
खालानि जागाफोरखौनो बेरायनो नांगौ ना
औ बेरायनांगौ ओं। गोजोन खाथि खालानिखौनो जों दा नुवाखैनो गोजाननिखो आरो बहा-हा मालाबाफोर खाबु मोनोब्लालाय नुहैसिगोन होननानै साननानै लाखा सिगोन आरो।
ओ होम।
ओ।
जानांगोन र'खानसे।
औ थांनो हागोन दे दारागावआव आं थांफेराखै जोंना स्कुलनिफ्राय थांदोंमोन थांनाया दारागावआव आं आरो माने थांनाय जायासै आरो बेयाव आरो ओ एसे उसुबिदा जानानै। थांनाय जायासै सै
फोराव सम फोरजा मिलायोबा फैबानो जाबाय आरो।
उम उम स्कुलनिफ्रायलाय थांनाय जाखायो माने बोसोर बोसोर सोर बोसोरै थांनाय जायो आरो थांगोन थांनाया उनावहाय हम। गुहाटि-गुवाहाटिफोरावलाय गुवाहाटिफोराव थांनो मोनदोंना? आङो दा दोङो ओरैनो ओं गुहाटियाव आरो मा मा जायगाखौ नुयो?
आङो दा बुंनो थाङोबा कला खेत्र ओमफ्राय बै बालाजि मन्दिर थाहैनो दङना थांफेरबाय ओमफ्राय जुनारसालि जु नारफोर
अ अ
बेयाव थांफेरबाय ओमफ्राय साइन्स साइन्स मिउजिक दङना बेयावबो थांफेरबाय
उम अ गोदो उन्दैयावसो थांदोंमोन आं ओ साइन्स मिउजियामाव गोदो उन्दैयाव थांदोंमोन ओ आरो ओजोंहायनो आङो फरायोमोन नालाय ओजोंहायनो इउनिभारसि थिखौ ओजोंहायनो फरायोमोन नालाय ओजों माने थानाय जाखायोमोन ओ आंहा बे औ दिक दिगलि फुख्रि खाथियावनो थायोमोन ना बे दिगलि फुख्रियाव बांसिन हाबनाय जायोमोन आरो बेयावनो मरनिं जेनेबा फुंबिलियाव बेरायनाय बेयावनो हाबहैनाय बिदि जायोमोन आरो। मोजां नाङोमोन ज' जनो गोबां मानसि बेरायो आरो बेहाय माने फुंबिलियाव औ गावनि देहानि थाखाय गोबां बेरायो बेहाय दिगलि फुख्रियाव आरो अवाल मेम'रियाव।
औ आं थांफेराखै बे जायगायाव।
औ सेलारायनि मुसुखा दङ बेहाय गोबां समायना आरो जायगायालाय। ए बिगुलि फख्रि नालाय औ बिगुलि फख्रिया आरो गोलाव नालाय औ फुख्रि दङ
ए
औ आरो बेहाय आरो साजायना दोननाय बि जिरायग्राफोर दङ।
मोजाङानो बि दिबा
औ
अबावबाफोर फरायनो थाहैयोब्ला
औ जायो ओं जायो आं आरो ओजों बांसिन माने बेरायनायालाय ओरैबायदि जाहाया खिन्थु आं बेहाय खाथियावनो थानायलाय थांनाय थांबाय थानाय जायोमोन आरो बांसिनानो बेहायनो थाङो फुंबिलियाव बेरायनाय ओरैनो मर्निं वाक खामनाय नो आरो ओ फुंबिलिनि बेरायनायखौ बेयावनो माने फोजोबनानै फैयोमोन आरो बे बेखिनिआव औ फाखोनैसो फाखोथामसो बेरायबानो जाखायो ओरैबायदि गोलाव माने फख्रिया मोजां ओं
बिबार बिबारबो दं ना लोगोसे?
औ बिबारा एसेबां मानि गैया नाथाय माबा मा होनो दंफां जों गेटआ साजायनाय नालाय जोबोद समायना आरो आरो फख्रियावलाय फख्रियाव बै एसे आं मुंखौ मिथिया बे बिबारखौ एसे माने दैयाव जायो आरो बे बिबारा बियो दङ आरो बेलाय एसे दङ आरो बेखिनियानो। बिबारानो एसेबां मानि गैयामोन आरो जों थानाय फरायनाय समाव दा जाबाय नामा मोनथिया दा फैनाया थ नै दा ओ थाम बोसोर ना ब्रै बोसोरानो जाबाय ब्रै बोसोर बोसोरानो जाबाय दे ओ-ओम। आगै जोंनि समाज जाबायमोन जोङो दोनथ'सै नामा औ दे? दे होमबा गै न दे।